औ खोनाबाय।
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय। आं नोंथांखौ नोंथांजों बर'फ्रा गोदोहाय बोरै आबाद मावोमोन आरो आथिखालाव बर'फ्रा बोरै बेैहाय आबादखौ मावो। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो होनना फन खालामदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ जों आबाद होननानै बुङोब्ला जों बर'फ्रा गोदो जोङो नांगोलजों एवनानै जोङो आबादखौ मावोमोन नङा होमबा नोंथां? आरो नांगोलजों जोङो गोदो जोङो खेरायनानै लायोमोन जोङो नांगोलजोंनो जों गिबियाव जों बैसागो फैयैनि सिगाङावल' जोङो नांगोल जो जोङो हाखौ एसे एसे खेरायनानै लाग्रोयोमोन बिनि उनाव जोङो जेब्ला बैसाग बैसागो बोथोरा बारगोन अखा फैगोन। अब्ला जोङो हाखौ आरो फिन खनसेबाव जोङो एवनानै लायोमोन आरो। थिग बिदिनो जोङो हाफोरा हाया ग मोनसे गुलि गुलि जाखांनायनि उनाव जोङो मोजां बिधानखौ जों लाखिना दोननानै जोङो खोथिया फोनाय जायोमोन आरो नोंथां बेनिफ्राय खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव नैजिबा आरो थिननि उनाव खोथिया जौगोन अब्ला बेखौ जोङो फुफिन्नानै जोंनि बे एवनाय हाया गुलि गुलि एवनाय बे हायाव जोङो फिन जोङो थुनानै होफिननाय जायो आरो गायफिननाय जायो आरो। बेखौ बेखौनो जोङो माइ गायनाय होननानै बुङो। नङा होमबा नोंथां आरो जों बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो माइ आबादखौ मावनानै जोङो जाबोदों जोंबो मिथिया बर'फ्रा मा समनिफ्राय माइ आबादखौ मावनानै लाबदों। बेखौ जों दिनै थारिख एबा बेनि अक्ट'खौ जों दिनै रावबो थि बुंनो हाया आरो। नोंथां नङा होनबा नोंथां जों बर' गोदोनिफ्रायनो मावनानै दासिमबो जों मावनानै जायो। जोंनि स्निजि बा जौखोन्दोआनो जोंनि आबादारिजों बेखायनो जों दिनै बर'फोरा दिनै आबादजोंनो जोङो माने मावनानै जोङो जायो नङा होमबा? आबादानो जोंनि गाहाय आरो जों आथिखालावथ' जोंनि माइ आबाद आबादखौ जों ट्रेक्टरजोंसो बांसिन एवनाय जायो लोगोसे जोङो ट्रेक्टरजों माइ आबादखौ जोङो थाबनो जों गायनानै जोङो हा जोङो फोमोननो हायो। आरो ट्रेक्टरजों जों खोनथाम एवब्लानो जोङो माइखौ गायजानाय जायो। नाथाय मोसौजों एवब्ला गोबां सम नांगौ जायो आरो देहायाबो दुखु मोनो आरो बिदिनो मोसौफोराबो दुखु मोनो दा ट्रेक्टरजों एवब्ला देहायाबो नोङो एसे रेस्ट मोनो आरो। अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बोरैहाय आबादखौ मावो। नोंथाङा एसे फोरमायना होननो हागोन ना।
नोंथां जोंनि ओनसोलाव बो नोंथाङा जेरै लायनो मख'बाय बेबायदिनो जोंनि माइनि आबादखौ मावनाय ज आरो बेबायदिनो जेरै नोंथाङा मख'दों जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा गो फ्रायनो जों बे बे हालामावहा जों माइनि आबाद मावबोदों बेनि खोथाखौ नोंथाङा बुंदोंमोन आं मोनथिनायावहा बा आं खोनानाय मोनदों आरो बेयो बेसेबां सैथो आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय जारिमिनगिरि फोर बुंबोनाय मथेबाथ' जोंनि आसाम हादोरसायावहा गुबै सिगांसिन आबाद मावजेनग्रा हारियानो जादों जोंनि बर' हारि आरोना बेखौ बुंनाय जायो आरो औ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा जोबोद आखा फाखा आरोना जों आबाद मावनायावहा जों गासैबो आबाद मावनो रोंगौ बा बेखायनो जोंनि आबादारिनि बिबाङा बांसिन आरोना जों जेब्ला जों गामिफ्राव थायो गामियाव थानानै जोङो आबाद मावो आरो बेबायदिमोन जोंनि आबाद मावनायनि खान्थिफ्राबो कि जोङो जोंहा माने गोदोथ' बिबायदि गैयामोन नालाय हासार गोनां हा दंमोनब्लाबो जेरावहा जों बेयावहा बांसिन जुदि आबाद मावबाय थायोब्ला बे हाया हासार गैयै जालाङो आथिखालावसो जों रासायनारिफोर हासार बाहायनानै जों गोबां बिबांनि माइफोर दिहुन नो हायो दा बिदिथ' रोङामोन गोदो गोदाय गोदो गोदाय बेबायदि दंमोननो खोनायोमोन जों मोनसे गामिया मोनसे गामियावनो थायामोन आरो ना मोनसे जायगायावनो बियो जायगा सोलायबाय थायोमोन आरोना गोदो मानो होनबा आबादनि थाखायनो दा नोंथाङा बा मोनसे मोनसे गामि मोनसे दं आर ना हमना लाबाय आङो बिदिन्थि बायदि बि बे गामिया गोदो गोदायनि खोथा आरो आं हमबाय से रोजा बोसोर सिगांनि खोथाखौ बुंबाय आरो आं नोंथां बिदिन्थि बायदियै थ' बि बेबायदि बोसोर सिगाङावहा मा खालामोमोन जोंनि आबादारिफ्रा बा जोंनि सुबुंनि हारिया जोंनि सुबुंफ्रा आरोना हारिनि सुबुंफ्रा मोनसे जायगायाव बिथांमोना बेवहाय नैजि बोसोर थामजि बोसोर बेबायदि आबाद मावना जायोमोन आरो ओमफ्राय जेब्ला बेहाय हासारा खमि लाङो नालाय आबाद मावबाय थाबा अब्लानोया बिथांमोना दस्रा जायगायावहा आलदा जायगायावहा हाग्राफोरसोमोन नालाय बे हिसाबै सम हाग्रा दानस्रांनानै आरो बेयावबो आबाद मावनो जागायजेनो आरो बेबायदि थ' बेबायदिनो जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा बेबायदिनो गोबां जायगाफ्राव बेरस्राबाय आरोना बेबायदिनो थांबाय ओरै थांबाय ओरै थांबाय आरो ना आबाद मावनो थाखायनो बेखायनो जों नुनो मोनो जि जोंनि आसाम हादोरसा आरो जोंनि सा सानजा भारत हाद हादोरसाफ्राव जों गुबुन गुबुन खना खनला जायगाफ्राव जोंनि हारिनि सुबुंखौ जों नुनो मोन नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां दा बेबायदि जोंनि आबाद मावनाय खान्थिफ्रा आबाद मावनाय खान्थिजोंनो जोङो आबाद मावबोबाय थायो जेरै माइखौ नोंथाङ फोरमायबाय माइखौ जों माबोरै आबाद मावो थह बेबायदि आरो गोदो बेनो मोसौजोंसो हालेवोमोन आरो बेखायनो जों मोसौखौ जों गासैबो जेसेबां जों न' न'आवहा फिनाय जिब जुनारफोरनि गेजेराव जों बांसिन गोजौआवहा जों मोसौखौनो लाखिदों आर ना मानोना मोसौजों हालेवनानै जोङो माइ आबाद मावनो हायो बा जिखुनु आबाद मावनो हायो मोसौनि थाखायनो जों मोनजादों आरो बेनि थाखायनो जों मोसौ खौ जों बयनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन थाखोआव दोनदों आरोना
नंगौ नोंथांमोननाया सैथो जों मोसौखौ जोंनि मानि न'खराव फिसि जाग्रा जुनारब्लाबो जों बेखौ गोबां मोजां हाबायाव जों बाहाय बाहायो नङा होमबा जों बेखौ लोखि मायनाव फुखि हिसाबै जोङोा जोङो मोसौखौ जोङो मानियो न' जों बिदिनो बेखौ सोमोन्दो लानानै जोङो मोसौ बैसागोखौबो जोङो खुङो नङा होमबा नोंथां मोसौ बैसागोआ बेफोरनिफ्रायनो मानोना मोसौ बैसागोखौ जों बर'फ्रा ओरैनो खुङाखै माने मोसौआदि जोंखौ गोदोनि फ्राय इमान जि खस्थ' खालामनानै जोंखौ मावना जाहोयो बेखायनो जों दिनै मोसौखौ जोंनि जोंनिबो लोखि बायसाजों गुरु बायसाजों मानियो आरो बेखाय बेखायनो जों दिनै गोबां जों माइ आबादखौ जों दिनै मावबोबाय थादों नङा होमबा जेब्लासिम बर'फोरा बे आसाम रायजोआव थाफैनानै रायजो जाबोदों बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा जोङो मोसौजोंनो आबादखौ मावबोदों जोङो दायो सोलायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो दस बोसोर पास बोसोरसोल'सो जादों जोंनियाव आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै जों गोबां माइ आबाद मावनाया नङा हबा गोदोथ' जोङो दस बोसोर फन्द्र बोसोर सि- -गां जों नांगोलजोंनो एवनानै जोङो फुरा बेनि थिनि माह सारि माह खौ जों नांगोल एवनानै हगार हर जोबो मोन आरो आथिखालाव जोंनि माइ गायनाय आदबआबो सोलायबाय नोंथां जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव आसु आस्राय फोनाया जोंनि ओनसोलाव आरो नोंथां ओंखायनो आस्रा फोनायखौ औ मानोना जोंनि ओनसोलाव गायग्रा फुग्राया एसे खम जालांनो हम बाय बेखायनो जोंनि आस्रा फोनानैनो जों दडाइरेक्टलि माइ फसल आबादखौ मोननो हायो आरो मानोना जोंनि हायाव आस्रा माइ फोबाबो गोबां जानायखौ जों नुदों बेखायनो आथिखालाव जोंनि साइडआव आस्रा माइ फोनायखौ बांसिन फैयो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बिदि आस्रा माइ फैयोना नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलाव जों आस्रा माइ फोनायखौ जों नुवाखै आरोना फोआ जोंनि ओनसोलाव जों गायनायखौसो नुदों आरो ना गायो आरो बेनो आथिखालाव' थ' नोंथाङा मख'दोंखि गासैबो जोंहा ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय जायो थ' बेबायदिनो जोंहा माइ हानायावबो जों मेसिनजोंनो हायो बा गायनायावल' जों आथिखालावहा जोंनाव मेचिना फैयाखै आरो ना दा बांसिन दाबो गायनायाव जों दाबो मानसिखौ लागायो आरो ना गायनाय थाखाय मानसिफ्रानो आइजोफोरानो गायो आरो ना आइजोफोर नङाबा सिख्लाफ्रानो गायो आरो जोंनि ओनसोलाव दाबो थ' बेनो आरो नोंथां जोंनियावहा आथिखालाव आबाद मावनायावबो जोबोद गोबां गोबां खरसा जायो नङा होमबा मानोना गासैबो जों मेसिनफोर लागायनाय न'आवथ' थाया जोंना न'आव थाखाबाथ' एसे खम खरसआवनो जायो आरो बेबायदिनो ओ जों बेबायदिनो हाजि- -राफोरसो लागायो माइ गायनायखौबो बा खोथिया फुनायखौबो जोङो बेबायदिनो मुथा बायदिहै थिकासो होयो आरोना मुथायावहा दस थाखा बा जि रां बेबायदि होनानैसो जों खोथियाखौबो फु फुहुनाय जायो थह बेनो जोबोद खरसा जायो आरोना आथिखालाव नाथाय आथिखालनि जों आबाद मावनायजों ओ जुदि जों गोदोनि आबाद मावनायखौ जों रुजुयोब्ला गोदो गोदाय जोंनियावहा माइनि प्रडाक्सना खम जायोब्लाबो जों गावनि न'खरनि मानसि बा आ बेबायदि नो आदि होनना बुङो ना बदल थांलायनाय बदल थांलायनाय अ बेबायदि मावनानैनो न'नि मानसि बुरजा बुरजा थायोमोन ना‌आरो नखरावहा गोदो मावजोबोमोन आर ना गोदो ओमफ्राय खरसा जायामोन आरो बिसां दानिसेबां खरसा जायो ना बेबायदि खरसा जायामोन दा बुंनो थाङोब्लाथ' जों एखे खौनो मोनो आरोना नोंथां गोदो जों हासार बाहा- -मोन बारा बेबादिनो न'नि मानसिफोरानो मावजोबनानै ओ जों माइ दिहुनोमोन बा माइनि आबाद मावोमोन माइ मोनोमोन आथिखालाव जोङो न'नि मानसि गैयाबाबो जों मेसिनफोर बेबायदि हाजिराफोर होनानै जोङो माइनि प्रडाक्सनखौ एसे बुरजा दिहुनदोंबाबो ह होननानै दिहुनदोंब्लाबो नाथाय बुंनो थांबा एखेखौनो बायदि मोनना लायो आरो आङो
औ नंगौ नोंथांमोननिबो जों आथिखालाव जोङो गोबांनो ट्रेक्टरजों एवनानै गायो आरो खम समावनो जों माइ आबादखौ मावनानै फोजोबनो हायो नङा हबा नोंथां आरो देहायाबो जोंहा एसे रेस्ट मोनो आरो जोङो मानोना जोंनियाव बोथोराव नांगौ समाव अखा हायाब्ला जोङो अखा दै मोनाब्ला जोङो माने माइ आबादखौ गायनो बा थिखांनो एसे उसुबिदा जायो मानोना जोंनिया बोथोरजोंसो लोब्बा नङाब्ला जोंनियाव नांगौ रोखोम सिलु फबनानै माइ आबादखौ जोंनि ओनसोलाव एसे खम मावो जायनि थाखाय जों बोथोरजोंनो सोमोन माने बोथोरजोंनो जोङो फोथायनाया लाखियो आरो बोथोरखौ लानानै जोङो आबादखौ मावो आरो जोंनि ओनसोलाव जों गोबां बिदिनो माइ आबादखौ मावनानै दिनै संसार जाबायनो दं नोंथाङाबो बुंलांखाबाय आरो गोदो जोङो ज' ज' जोङो आबाद मावोमोन नङा होमबा जेरै सावरिबाद लि जायोमोन आथिखालावथ' जाला गोबाङानो गावबा गावस जाजोबबाय नङा होनबा नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा आगोलावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोननोसै नामा नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां
मोनबाय नोंथां गोजोन्थों
असो एभेललेबेल